औ नोंथां मा खालामदों
ओरैनो जिरायनानै दङ नै
औ नोंथां सानजौफुरनि ओंखाम जानायफोर जाबाय नामा
ओहो जाथ'वाखैनो
औ होमब्ला नोंथां मोननैसो सोंथि ओ एबा टपिकनि सायाव सावरायनोसै ना
औ औ सावरायजायो
औ जिहेथु जोंहा दायो सावरायनो गोनाङा बेनोदि ओ ओ दायो जि बोथोर ना
औ
बोथोरा जोंना दायो दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला बे दैज्लां बो थोराव नोंथांमोननि जों दायो बे बोथोरफोरा माबायदि जाना दं ओ माब्लाबा समाव बारहुंखाफोर फैदों नामा एबा बांग्रिंफोर फैदों नामा एबा ओ सारअन्थाइफोर फैदों नामा बेनि सोमोन्दै गिबियावनो एसे बुंग्रोदो
अ सार सारअनथाइ होननानै बुङोबा थ' माने जोंनियाव
बा
ओं ओं सारअनथाइ बारा नुनो मोनाखै बे दैलांङाव आरो ना आरो टाउनाव जेनेबा बोबथाबनाय मोनसे दङना बेनि थाखाय सारअनथाइ गावनायखौ एसे खम नुनो मोनो आरो ओ ओमफ्रायो बारहुंखा होनना बुंङोबा दा ख्लि खनसे बारहुंखा फैनायमोन जेराव जाय सोरनिबा सोरनिबा माने गय दंफां बा ओ मिस्थां दंफां बेफोरो बायनानै न'फोरनि थिंफोरखौ अ सेफायनाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनदों आरो
औ
उम ओमफ्राय ओरैनो अखायाथ' दोनैयो बिराद सानदुंसो दोनैयो हायाखै अखाया मैयाफोर दाख्लैफोर एसे हाबाय थादोंमोन
अ
नोंसोरनि
जोंथिंबो जोंथिंबो नोंथां जोबोद गरम जानानै दङ बोथोरा दायो ओ दाथ' मैया दा ख्लैै साननैसो गोबां अखानि जाउनाव
औ हेल'
मा नाव खोनायाखैना खोनाबाय ओ दै दै बोहैनायफोरा थाबथानो हमबाय आरो माने दिनै सानदुं दुंबाय जे दैया रानखांबाथाय माने दंग'फ्रा बै दै बोहै नागिरा जेराव दै बोहोयाबा दै गैयाबाथ' जों आबाद मावनो हाखाया नङा होमबा बैनि जाहोनाव माने आबादफोरा माने बांद्राय खरान होबाय थायोब्ला सानदुं दुंबाय थायोबा जेनेबा माइ गायनो माने ओ हाया जायो आरो माने दै गैयाबा हाथ' हालेवजाया नालाय बेनिखायनो आरो नोंथां
होमबा दायो गायनो हानाय जाथ'वाखै आरो ना
ओमफ्राय बर्थमान खोथिया फोनानै दोननाय जादों आरो
औ सोरहाबा एसे आगोथिया गायो नालाय ओंखायनो सोंनाय जाबाय आरो आरो बिदिनो बोथोर गैयैबो मोनसे बर' माइ होनो औ नोंसोरनिथिं बिदि गायनायखौ नुनो मोनो ना मोना
जोंथिंबो गायो नोंथां सोरबा सोर बेफोरो दायो जोबबाय जोबनायनि उनाव दायो नै गोदान गायफिनाय जाबाय नालाय औ नोंथाङाबो सासे बर' गामिनिनो सासे सुबुं नङा होनब्ला बेखायनो बर'फोरनि जा एसे एसे एनै दोरोङारि बेफोरखौबो नोंथाङा मिथिजोबो जानांगौ मिथियोना नोंथां औ जेरै मावनाय दांनाय नङा होनब्ला फरायनाय जेरै हिनजावफोराथ' मा मा मावो मिथिखायो ना? जेरै आ ना गुरनाय न' लिरनाय बिदिनो अनेक आरो साम' सायनाय बेफोरो नोंथाङा रोङो ना रोङा बेफोरनि बागै खिन्थादो दे।
औ बेफोर ओ बेफोरबायदि खामानिखौथ' रोङो थेवबो आङो बांद्राय ना गुरनो थाङा आरो ओमफ्राय बिदिनो साम' सायनाय संनाय खावनाय न' लिरनाय गासैखौबो आङो रोङो आरो।
ना गुरनायना? नाखौ ना खौ मा आगजुजों गुरनाय जायो जोंहा।
ना गुरनाय आगजु
औ औ ना गुरनो मोजां मोनो नामा ना नोंथाङा?
आं मोजां मोना बेलाव गियो जे
बेलाव गियोना? ओरैनो गैथारै जायगाफ्राव फ्रावलाय‌ गुरनो हागोन ना हायाबायदि?
गुरफेरानो आर ना ओमफ्राय आं गुरनोलाय मोजां मोनो खिन्थु बेलावनि थाखाय आङो एसे बानानैनो गुरो आरो खिन्थु ना गुरनाया जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय नालाय गुरनांगौ होननानै आं सानो आरो। जाय जाय मोजां मोनो बिसोरो गुरो साम'खौ खननैनाय नुयो। ना गुरनाय
औ आजि आजौआनो फोरोंबोखानाय जोंखौ जिहेथु ना
औ औ ओमफफ्राय दायो बिदिनो अखा बोथोर ओमफ्रायायो नै दा सान्दुं गोसा नालाय नाफोर दा बायदियाव अखा हानानै एसे सान दै रानहां रानहां दा होन्दोंना दंग'फोरनि दैया एसे माबानो बोहैनाया राननो हमबाय बेबायदि बिदियाव मानसिफोरा गुरहैनायखौ आं नुयोमोन आरो
ओमफ्राय न लिरनो रोंयो ना रोंङा नोंथाङा?
ओ रोङो नों खौबो लिरनो
औ ओमफ्रायो गंसे नखराव जोङो बिहामजो जानानै थाङोब्ला बेफोराव माबायदि सोलिहैनो सोलिहैयोब्ला नखराव मोजाङै ज जयै ग्रोम ग्रोमै बिहाव बिखुनजोजों सोलिनानै थानो हायो दे बेखौ एसे फोरमायना होदो।
अ जेनेबा नोङो मोनसे नखराव बिहाम आंबो दा सासे बिहामजो हिसाबै होमबाबो आं माने जइन्ट फेमिलि नङा जोंहा होनबाबो आं माने बुंनोसै बे आं मिथिनायखिनिखौ औ
थियाव नङाबाबो गुबुननि बिथिंखौबाबो बुंहरदो आरो जेनेबा माबायदि सोलिहैनां
बिदिनो हाबा जानानै थांबाय जेब्ला जायनिबाबो खोथा फंसे फंनैखौथ' खोनानो मोनखागोन होमबाबो नोङो माने सिं जानानै गासैखौबो सहायनानै सोलिनांगौ होमबाना मोनसे नखराव ग्रोम ग्रोम जाना थानायखौ जोङो नुयो आरो
औ
आरो जेबो बेहाय गाज्रि रावखौबो गाज्रि बिदि बुंनाय नङा गासैबो मोजाङानो जिखुनु गाव सलिनो हानाय जों खोथा आरो
नोंथाङा ओ दैमा दैसा मालाबा बान्दो बानलाफोराव ओ बान्दो बानलाफोरफोरखौ नुफेरबायना?
औ
ओ ओमफ्राय बेफोराव दुगैफेरदोंना दुगैफेराखै? आंनि सोंनाया बेनोखि ओ सानस्रिनो रोङो ना रोङा नोंथाङा? दैमाफोराव जेनेबा
ओं सानस्रियानो रोङा आङो ओंखायनो आङो दुगैफेराखै औ
गोदोफोरथ'माने गामि सिं सिं गोबां बानदो बानला जोङो ज'ज' ज' जेनेबा ओ थाङो थांनानै बिदिनो दैमा ओ जेनेबा दैमा एबा बान्दो बानलाफ्राव गेलेलायो नङा होनबा खर' दांनाय थब्ल'लाय नाय बाज्रुमलायनाय गोबां गेलेयो ना बैफोरखौ लानानै सोंनाय जादोंमोन आरो नोंथांनियाव जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां गोदो गोदोनि समफ्राव बिदिनो ओ समफोरखौ जों गोबां बारहोयो मोनना दानि दानि दिनावथ' जोङो ओ बेफोरखौ नुनो मोनला जिहेथु दानि ओ दानि सम आरो गोदो नि सम गोबां आलदा जाजोब्बाय ना बेफोरखौ लाना सोंनायमोन आरो नोंथाङा अब्ला बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोआसै माने ना
जेनेबा दंग'फोराव माइ गायखांनानै दसे दु दुगैनाय गेलेनाय बेफोरलाय दङमोन ओमफ्राय दायो समजों लोगोसे माखौबा माखौबा बावलांनो हमसै
औ
आरो नोंथांनाव आङो माने दै दा बोथोरनि फिथाइफोरनि बागै एसे सोंनि जेनबा नों नोंथाङा बोथोरनि औ
औ दायोथ' जोंना ओ मा होनो थाइजौ खान्थाल ओ थाइजौआ थ' अलरेडि जोंहा मोनजाखाबायानो नङा होमबा आरो लोगोसेनो खान्थाल मोनबोनो हमदोंसो। ओ जोंहा आंनिनो साखाथियाव थाइजौ फांसे दङ बे सोरांबानो सोरांबानो आङो जानाय जाबाय थायो आरो माने। थाइजौखौ माने जोबोद आं गोथाव मोननाय जायो नालाय जायनि जाहोनाव आङो थाइजौखौ जानाय जायो आरो आरो लोगोसे बिदिनो गोबां फिथाय सामथायाइखौ नुआ जायो जेख ओ र लिसु फिथाइ बिदिनो बायदिसिना फोरखौबो जानाय जायो आरो नोंथांमोननिथिंलाय?
जोंनिथिंबो बे फोरदिनो लिसु लिसुफोरा थ' एसे जोबस्रांनो हमबावबायानो।
अ
औ लिसुजों लोगोसे आरो खान्थाल थाइजौ बिदिनो दायो आरो ओ। आनारसनि सिजोन ना आं गासैखौबो बिदिनो जानानै मोजां मोनो आरो। द
ओमफ्राय आमथि फोरबो आमथि फोरबोखौ मिथिना मिथिया नोंथाङा?
हो हो
फोरबोखौ आमथिसुवा फोरबो जि फैगासिनो ना औ। बेफोराव मा मा फिथाइ जानाय जायो ओरैनो
बेफोराव बेफोरखौनो जानाय जायो जेनेबा थाइजौ खान्थाल ओ
ओ रैमालि-
औ रैमालि आनारस बो होनोना
मन्दिर मन्दिरफ्रावबो जोङो बेफोरखौ बावनाय जायो बावनाय जायोना औ औ औ। बिदिनो आरो ओमफ्राय लोगोसे जोंहा गावबा गावनि इसोर सिबि ओ खालि जोंहा गावबा गावनि धोरोमनि ओ मन्दिरफ्रावबो हाबनाय जायो नङा होनबा
नंगौ
बे समाव ओ बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ बावनायजों लोगोसे जोंहा इसोरखौबो फुजिनाय जायो आरोना
ओम
औ
ओरैनो नोंथाङा खान्थालखौ गोथाङै जानानै गोथाव मोनोना
आङोथ' गो गोथांखौनो जानानै गोथाव गोथाव मोनो मानो होनब्ला जोंहा गोमोन माने गोमोन माने खान्थाल होननाय बुस्थुआनो जोंहा जाखांनाय जानाय समाव मोजां बे जाखांनानै माने जोबोद गरम मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ औ खान्थालखौ आरो खान्थाल फिथाइनिफ्राय खान्थाल बेगरनिफ्राय गासैखौबो जाजोबनाय जायो खान्थाल बेगरखौ बेगरखौबो ओंख्रि जायो नोङो मानसिफोरा खिन्थु आङो जाफेराखै आरो औ दे दे
ओइ मामोन